हेल'
अ खोनादोंना।
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ दिनै जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ जागोन दे।
औ -दा नोंथाङा बे भारत हादरनि सोमोन्दै। सावरायनो हागोन ना गुबुन मोनसे बे टपिकखौ सावरायनो।
जायो बेखौनो खालामजागोन जेरै नोंथांनि गोसो।
अ।
औ।
दा जोंहा भारत हादर होनोब्ला। खोनादोंना।
औ बुंग्रोदो दे नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइयाव जोङो उदांस्रि जादोंमोन नङा होनब्ला भारत हादरा?
अ अ
दा बेनिफ्राय लानानै दिनैसिम नैरोजा नैजिद'सिम
औ।
माने भारत हादोरा बेसेबां आरो माबादि जौबो जौगा बोगासिनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरैबायदि जोंहा हान्था मेलानि बेलायावनो होन ब्ला जोंहा जि जोंनि इनफ्रास्ट्राकसार लामा दालां माखासे इन्स्टिटिउसन मेडिकेल बेफोर माने जोंहा गोबां माने बिथिङो बे बिथिङाव माने जों जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो। दा बे बिथिङाव नोंथाङा माने माबायदियै बेबायदि जौ-जौगाबोगासिनो आरो उनाव माबादि जौगालांनो नागिरदों भारतआ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
अ अ मा होनो जोंनाथ' भारत देसाआ उदांस्रि जानायनिफ्राय दासिमाव मेल्ला बायदि बायदि औ हेल' खोनायाखै नामा? हेलौ? हेलौ हेलौ
औ औ खोना
हेलौ हेलौ हेलौ
खोनायाखै खोनायाखै।
अ गेजेराव दानदोंमोन नोंथां दासो खोनादों।
औ दे बुंलाय
अ। अ आं बुंनो थांदों जे मानि उदांस्रि जाजासिमाव दासिमाव मेलला रोखोमनि मेलला रोखोमनि जोंनि भारतआ मानि जौगासारदों आरो बेखौथ' माने गासिखौबो आं कभार खालामनो हाया जे
माने जुदि आं नायनो थांबा जों इडुकेसनखौ रायलायनोसै आं
औ औ।
जेरै जों नायनो हायो जोंनि गोदो जोंनि आबै आबौ मोनहा फरायनो लिरबोनो मोनफेरबोआखै बे समाव इडुकेसना मामोन बेफोरखौनो बिसोर मिथियामोन आरो ओरैनो बे अ आ बेफोरखौनो आरो बे से नै थाम ब्रै बेफोरखौल' फरायबोनाय आरो सोरबा सोरबा। बेबो सोरबा सोरबायायासो खिन्थु दा जे जों नायनो थाङो जोंनि जेनेरेसननि गथ'फोरा बांसिनानो गासिबो होनजायो बांसिन सिनानो लेखा गोरों आरो खमबाबो बिसोरो टुवेल्भ पासखौथ' होनजाथारो स' खनलायनो थाङो जे इडुकेसननि मामलायाव जोंनि भारत देसाआ बिराद जौगासार जाजोब्बाय जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' जोंनि बर' रायजोआ जौगासारनो हादों आरो बिरादनो दा दङ जोंनि गेजेराव इन्जिनियार डक्टरफोर नों नायनो हायो। जोंनि गेजेराव बै आइ पि एस अफिसार जे जादों बेखौबो नायनो हायो जोङो। मानिबेलेग बेलेग जायगायावबो जोंनि बर'फोरा सहैबाय आरो बिरादनो। स' दाथ' बयबो बिराद माने गोरों गोरों मास्टारफोरबो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। ओरै दिल्लीयाव होननो बाहेरायाव फरायहैनाय होननो बिरा माने बिराद बिराद जायगायाव जोंनि बर'फोरा थांनो हाबाय। जौगासारनो हाबाय आरो इडुकेसननि मामलायाव। थ' बे- बे मोनसे एसे मोनसे मोनसे लाइनाव जुदि जों नायनो थाङोबा बेहायनो जुदि जों जौगासारनो हादोंबालाय बाखियावबोथ' जौगासारनो हाखादों बिदि एफा बोसोर बोसोरनिफ्राय। जोंनि जानाय लोंनाय होन जोंनि थानाय होन जोंनि बर'फोरा गोदोहाय माबायदि रोखोमनि थायोमोन मैदेरफोरजों न' माबा जादेरनाय मानाय हादानाव थायोमोन दा जों मायाव थायो बिल्डिंआव थायो होन आर सि सि बिायदि न' आसाम टाइप न'आव थायो मेरला रोखोमनि जों दा मैगं खिनि मोनजायो गोदोहाय जोंनि आबैयाव होनोन मा होनो बे हाग्रानि मैगंफोरखौ खानानै जायोमोन ना बोननानै जायोमोन। दा जोङो बिराद जौगासारनो हाबाय बेखौनो बुंनो सानो आरो आङो बेफोरखौ बिराद गिदिर बुंनो थाङोबा बिराद सम लागोन। खिन्थु बे मोनसे मोनसे फिसा फिसा बुस्थुजोंनो जों बुजिनो हायो।
औ औ
औ औ
ा म थ' जोंना भारत हादराबो जौगाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
दा हान्था मेलानि सायाव बुङोब्ला जोंहा गोदोयो साइकेलानो गैयामोन नङा होनब्ला? दा साइकेलनिफ्राय लानानै दिनै मा अख्रां साजोंसो दावबायगोननायनि समा माने जोंनि भारत हादरावबो सफैबाय एबा जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ
दा माने जोंहा गोदोनि आबैमोना गंसेखौनो माने बायनानै मोनबोआसै बा सोलायबोनो मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि जुगाव सुबुं माहारिया माने दाउ बायदि बिर नानै मा जाहैयो दावबायनायखौ नुनो मोनदों। सुबिदाया जों जासों बेफोरबायदि जों गोबां माने जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो। दा हान्था मेलानि बे बेखिनिखौनो बुंबाय आं। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माने जोंनि लामा दालां माने जोंनि इन्स्टिटिउसन नोंथाङा दा जि सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंदों ना बे सोलोंथाइनि जा इन स्टिटिउसनफोर दं दा बेफोरफोरखौ जोङो गोबां जौगाबाय होननानै नोंथांनिफ्राय माने मिथिनो हादों आरो। दा दा बेनि उनाव जोंहा दालां होनोब्ला सिगाङो गोबां माने सुबुं माहारिया माने जोंहा ओ जोबोद साद जारला दुखु जाहा जों माने ओ बेफोर दैमा दैसाफोर माने जोबोद खस्थ'यै मान बार। नांगौ जानायोमोन आरो नाथाय दिनैनि जुगाव। लामा दालाङा जेसेबां हायो माने जोंनिया माने। आरो दा बेफोरबायदिनो जोंहा जों।
मा माला। दालां बेफोरबायदियावबो गोबां माने जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला। इन्स्टिटिउसननि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा। जोंहा दिनै इन्ज। थाखाय मोनसे गुबुन मोनसे इनस्टिटिउसन गोबां। आं।
हेलौ।
माने बेफोरबायदि इन्स्टिटिउसनफोरखौ औ। जोङो नुदों नुदों आरो दा दिनैनि समाव। दाथ' जोंहा उननि समाव माने जोंनि भारत। अ उन जा। हायाखै होननानै जों बुंनो हायो आरो बे बुहुमनि माने दावगासारनाय मुलुगाव। दिनै लासै लासैब्लाबो माने जोंनि भारत हादरा। जोबोद जौगाबाय होननानै बुंनो हायो।
औ।
टक्नलजि। बेेफार। जोंहा भारत हादरा गोबां जौगानाय होननानै। मेडिकेलावथ' जोंहा औ।
अ गेजेराव आवाज दानदों गेजेराव दानदोंमोन।
औ औ दा। दा जोंनि भारत हादरखौ माने। आ बै मेडिकेल सेक्टराव बुङोब्ला बयनोस माने साबसिन होननानै। खोनायो आरो जोङो बेलेग हादोरनि खुगानिफ्राय मानो होनना बुङो। ब्ला बेलेग हादराव। आथिं थोंसे बायनायखौबो माने गोबां दिन माने वाइथिंनि उनावसो माने। बे एपइन्टमेन्टखौ मोनो आरो डक्टरजों माने नायजानायखौ। नाथाय भारत हादरावथ' नै दिनै बायदोंब्ला दिनैनो थांनानै डक्ट। क्टरजों माने जोङो। मोजां फाहाम जानानै फैनो हायो बेबायदिनो जोंनि भारत हादरा। माने बुहुमनि दावगानाय मुलुगाव माने- कमप्लिट खालामगासिनो दंङ आरो-
ओ-
दा बेफोरबायदिनो नोंथांङा माबेबा सेक्टराव- भारत हादरखौ बेसे जौगानो हांखो बुंनो हागोन -
हो--हो
माने जोंनि भारतखौ खोनादोंना-
गेजेर गेजेराव दानदों नोंथां आवज जानो-
अ एसे नेटवार्कनि एसे प्रब्लेम जाबाय थादों- दा भारत हादरा माबेबा बिथिंङाव माने- अबेबा बिथिं-
हा-
हेल'